खोनादों
नोंथांनिया खबरा दासान्दि माबोरै दं?
दा मानसिनि जिउ नालाय समावनो गाज्रि समावनो मोजां थेवबो बुंनो हायो गेजेराव दंथयो
थारैनो नोंथां आ जाहाथे नोंथांखौ गसाया मोजांङै लाखिथों ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा दायो ओ ओरैनो दंङब्ला नोंथांङा आंजों दसे सम सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन ना मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव
औ हागोन दे
बिदिब्ला नोंथां ओ जों बरनि ओ बरफ्रा माबोरै ओ जोंनि बर समाजाव बरफ्रा जुलि बा हाबा बेखौ माबोरै जानाय माबोरै जायो ओ बिनि बागै ओ सानदों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बर ओ सुबुंफ्रा बा हिन्दु समाजनि बरफ्रा माबोरै जुलि खौ जायो ओ बेनि अन नोंथांङा ओ बुंथिनो हागोन नामा?
जोंनियाथ हाबा ओ जोंनिया जेरै बर समाजाव मानिनाय हिसाबै मोनद मोनद हाबाखौ जों मानिनानै थायो नंङा होनबा बेफोरनि गेजेराव जेरै हाबा गोलाव दंखा हाबनाय गोरजिया हाब नाय बोना लायनाय आरो आरो गोदो दोनखारनायनायखौबो मानियोमोन नाबा जिखुन जाया मोनद हाबाखौ जेरै जोंनियाव मानियो थिग बेबायदिनो जोंनियाव बांसिनै हाबा गोलावखौनो दासिमबो मानिनानै सोलियो हाबा गोलाव होननानै बुंङोब्ला बिदि प्रसेसा जोबोद गोलाव जायो नोंथां बेखौ आं सिन्दुयै नोंथांनो फोरमाय फोरमायलांनोसै गिबि गिबियावनो ओ‌ जेब्ला हाबा जानो बैसो जानाय सेंग्रा सिख्ला थायो अब्ला गिबियावनो रायथिग्रा सिख्लानिफ्रायबो सेंग्रानिफ्रायबो रायथिनो थांनो हागौ आरो नंङा होनबा दा हमना लाबाय सेंग्रानि नखरानो थांबाय सेंग्रानि नखरनि बेफोरनि गेजेराव सोरबाया गारजेनफोर थागोन गारजेन थानायाव बेयाव बांसिन बिमायं जानाय आरो थै जानाय बेफोर थांङो आरो बे थांनानै बै जोंनि बरनि बाथ्राखौ बाथि थुरि नुब्ला बाथिगारो बेफोरबायदि बाथ्रा फावजों थांनानै जागायजेन थुरि नुब्ला बाथि गारो होननायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय जेराव नों थुरि नुगोन बेयाव हागोनबो हानानै नोंथांङा लाबोनो थाखाय बाथिखौबो लानानै थांफाखागोन बेबायदिनो बेबायदि बाथ्राजों जेब्ला सावरायजेनगोन सावरायजेननायनि उनाव बिदिनो ग्रोब रायथिलांसिगोन अदेबानि जायफोरनि नखराव हाबा जानो बैसो जानाय सि सिख्ला दंङ' बे बाथ्रा फावनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो मिथिखायो फैदों मादों होननानै बेयाव थांनाय समावथ 'बिदिनो जौ जरासे आरो माब्लाबा गाइखेरफोर आरो मुरि सिनि बेफोरबायदि लांफानाय खौ नुनो दा जेला बिदिनो सावरायबोसिगोन सावरायबोनानै जुदि बिनि जेबो फिननायखौ जेबो मोनथ'वा ओइदिनखालि हिनजाव लागोआ अदेबानि बेयाव हयथ' गय दोनबोगोन नङाब्ला हयथ' बिबान नि माबा मोनसे थफ्ला दोनबोगोन हयथ' नंङाबा बेयाव गोदोनि बायदिब्ला गंखन आसानखौ बांसिनै दोनबोनाय जायोमोन बेखौनो गंखन आसान थेबनाय होननानै बुंनानै जों मिथियो। जेराव आसान आसानखौ दोनबोबाय जेराव सिख्ला लागोआ जुदि गोसोब्ला माने जुदि सेंग्राखौ फसायदों सेंग्रानि नखरखौ मोजांङै फसायदोंब्ला अब्ला बिथांमोना सातदिनाव बे आसानखौ फिरायनो नांङा जुदि नोंङो फसायाखैब्ला आसानखौ फिरायहैनांगौ जुदि नोंङो फसायालासेनो आसान खौ फिरायाब्ला बेयाव माबा मोनसे गिदिर दाय दं होननानै एबा रायजोनि सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे दायफोरफोरखौ हमनायबो जायो होननानै मिथियो दा बिदि जाखांनायनि उनाव जुदि फसायोब्ला फसायबायानोसै आरो बेयाव ओ हिनजाव लोगोआ हौवानि नखराव थांगोन बारि बागान अदेबानि बिनि बाइ बाहागि माबायदि बेब'स्थाया माबायदि बेफोरखौ माने बांसिनै नायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिनि नायखांनायनि उनाव बेबायद बिदिनो हौवा लोगोआ हिनजाव लोगोआव बिबान लाना थांनानै बेबायदिनो अक्टफोरखौ अक्ट' हाबानि डेट माबायदि खालामनाय जागोन मागोन बेफोरखौ गासैखौबो सोंनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जों नुनो मोनो हिनजाव लागोआवबो हाबा हाबा हरनाय जायखौ नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा एसेबाबो?
थारैनो नोंथां।
बेबायदिनो रायलायखांनायनि उनाव जुदि हिनजाव लागोआ हाबानि डेट खालि जुदि हाबानि सानसे सिगां जोंनियाव मोनसे दोरोङारि नेमखान्थि दङ' जे माबाखौ बे हिनजाव गोदाननि गाननाय जोमनाय जेरै सना रुफा आरो लोगोसेनो दख दखना थावसि आरो गोबां जायफोर नांगौ बेफोरखौ देलायनायनि मुवाफोरखौ होनानै फैनाय दङ' बेनि गेजेराव माब्लाबा माब्लाबा हौवा गोदान बिफा बिमायाबो थांनानै हैनायखौ नुनो मोनो आं एसे सुंदयै बुंलांसै बिनि उनाव जों नुनो मोनो हाबानि अक्ट'खालि ओ बेबायदिनो देलायै आलायै हयथ' ओ माब्लाबा माब्लाबा हिनजाव लागोआवबो हाबा होनानै हरखानायखौ नुनो मोनो बे गावसोरनि सावरायनायनि सायाव जासिगोन दा हाबानि हाबाखालि हौवा गोदाना जेब्ला लायगोन अब्ला खोब बेलासि एबा हाबानि हाबा दानखानायब्ला एसे फुङावनो थांनायखौ नुनो मोनो जुदि हाबा दानखायाबा बेलासियाव थाङो हौवा गोद दाना हिनजाव गोदानखौ लायनो थाखाय बेनि सिगांनो बारलांफा बारजो जाय हिनजाव गोदानखौ लायग्रा बेफोर बारलांफाफ्रा गासिबो थांग्रोयो आरोना गासिबो थांखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो बेबायदिनो हाबा होना हरबा हरबाय हराबा लाबोफिनबाय आरो बेयावनो गोबां खोथा सावरायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो सावरायना दोनखानाय जेरै अमा खबथां जाहोनाय मानाय मामाइ मारा बेफोरबायदि गोबां जों नुनो मोनो मामाय मारा एबा अमा खबथां होननानै बुङोब्ला हौवालागानिफ्राय अमा मासे लानानै थांफानाय जायो बे अमा मासे लांफानायखौ माब्लाबा
बेयाव थांनानैनो मोजाङै सावनानै ओ दानखावनायाव बिमाय लागोनो मोनसे होबोयो आरो फानसेखौ न'आव लाबोफिनो बेखौनो मामाय माराबो होनो सोरबा अमा खाबथां लांनायबो होनो बेनि उनाव लाबोफिनबाय लाबोफिननानै हयथ' माब्लाबा माब्लाबा नुयो अमा खर'खौ लानानै बारलांफाया मोसानाय दानि जुगाव हयथ' बियो गोबां खम नुबाय। बिनि उनाव आरो जों ओ हाखौ लानानै मोसानाय अदेबानि हाखौ लानानै मोसानायानो ओंथियानो जाबाय संसारखौ बानाय आरो ना। हाबा माने हाखौ बानाय अदेबानि हाखौनो माने संसार होननानै जों मिथिनाय जायो बेखायनोनो संसारखौ बानानै लाबाय होननानै मिथिनायनि थाखाय दिन्थिनो थाखाय माने संसारखौ मोजाङै जालांनो थिननो थाखाय बारलांफा बेफोरबायदि हाबाखौ मावो होननानै फोथायनाय दङ आरो। बिनि उनाव फैना फैनानै गावनि जा धोरोम खान्थि थि आसार खान्थि दङ' हौवा लागोनायाव जुदि हाबा हरखानायब्ला हाबा होनानै हरखानायब्ला हाबा हो होबाबो जासिगोन होबावाबाबो जासिगोन बे जायगानि मानिनायनि खोथा। बिनि उनाव हाबा जोबखांबाय हाबा जोबखांनायनि उनाव हाथासुनि खुरबाय हाथासुनि खुरखांनायनि अखानायै जाफोर मावनाय दांनाय बेफोरनि खस्थ' दुखु बेफोरखौ आरो रिसिपसन दङ बेफोरखौ जाहोबाय जाहोखांनायनि उनाव हयथ' गोबां जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन जायो आथिमंगला सोरनियाबा आद दिनाव थाङो सोरनियाबा थाङाबाबो जायो बे जायगानि सायाव लानानै थाबाय थ' आथिमंगल दङबाथ' बारलांफा बारजो आरो लोगोसेयैनो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना थांनानै आथिमंगलखौ सिफायबाय बे आथिमंगलाव गोबां माखासे बारि हागा माबा माबि जायफोरखौ माने गामिनिफ्राय ओंखारलांनाय हिनजावसा अदेबानानै हाबा हरबाय होननानै माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों सिख्लाफोरा माखासे रांफोर एबा खनाफोर बायदिफोर लानानै ओइदिनखालिनिफ्राय नोंनि सिख्ला लोगोआ सिख्लायै गैला बेफोरखौ माने खोन्थानाय जायो आरो बेखिनिखौनो आं सुंद'यै बुंनो हायो दा नोंथांमोननि गेजेराव एबा नोंथांमोननियाव बेफोरनिफ्रायबो अनगायैबो माबाफोर गुबुन नेमखान्थिफोर दंबावो नामा नोंथाङा अननानै आंनो बे एसे खोन्था
अ अ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि बा नोंथाङा जेरै बुंलांदों फ्राय जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदिनो सोलियो नाथाय माखासेया ओ माखासे माखासेखौ आं एसे आलादा नुनो मोनदों आरो जायफोरखौ खौ बा नोंथांमोन ओनसोलाव जाखौ गुबुन बुङो आरो जोंनि ओनसोलाव गुबुन बुङो जायखौ जों ओ मामाय मारा जानाय होननानै बुङो बेखौ जों हाबा खालि लांफानाय ओ बेबायदिखौ नुनो मोना। बे मामाइ मारा जानायखौ जों ओ जेब्ला जोंनि ओ हौवा गोदान बा हिन्जाव गोदाना हाबा जाखांनायनि उनावहाय आथिमंगल। खालामनो फैगोन बे समावसो जों बे नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंबावदों ओ बारि बारि-बारसिनानि रां लानाय बा बारि हागानि रां लानाय ओ बेखौबो ओ जोंनि ओनसोलाव हाबानि दिनखालि जेब्ला निरिद बस'यो बे टाइमावहायनो। हौवासानि बिफा बा हौवा गोदाननि बिफाया बे ओ बारि बारसिनानै बा बारि हागानि रां दानायखौ ओ हिन्जाव गोदाननि लागोनि रायजोनो गथायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ जेब्ला आथिमंगल। फायनो फैयो अ बे टाइमावहाय ओ सिख्ला लोगोखौ नागारनाय बा दिनैनिफ्राय बे ओ संसाराव हाबबाय आरो बे सिख्ला जाफिनला बा ओ बे हिसाबै जोंनि गामि ओनसोलाव सिख्लासा हिनजाव सिख्ला लोगोफ्रा ओ बिसना सारा होननानैसो जोंनि ओनसोलाव मिथिनाय जायो ओ बिसना सारानि मुङै ओ रां लाखिनाय होननानैसो ओ जोंनि ओनसोलाव सानो ओ बेबायदिखौनो नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय एसे जुदाखौ जों नुनो मोनदों बेनो थां आरो बेजों लोगोसे ओ माखासे जोंनि ओनसोलाव ओ आथिखालावथ' बे हाबा गोलावजों हाबा जानायखौ नुनो मोनो। थाय गुबुन ओ जाय खराव बांद्राय एसेबां मोजां नङा बि थांमोनहा ओ हाथा सुनि बे हा थासुनि फोरबोखौ ओ खुंनाय खौ नुनो मोनो।
औ।
ओ बे हाथासुनिफोर सुंद'। समनि गेजेराव।
हाथासुनि माने बे ओ हाथास जोंनि माने जेनेबा लायनाया गैलिया आरो जेनेबा खारसननाय बा हारसिङै जेनेबा मानसि सानै साथाम लानानै फैनाय बेफोर हाबाफ्रा सोलियो आरो जे
थारैनो नोंथां ओ खारस'नाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियाव आरो बेबायदि नंबावा खि जोंनि ओनसोलाव खारस'नाय होननानै बुङोब्ला हिन्जाव गोदान बा हौवा गोदान सानैजों ओ जेनेबा गोसो थोखानाय बा ओ सिगांनिफ्रायनो ओ मोजां सोमोन्दो बा ओ सोमोन्दोआव दंखायो बिथांमोनहा न'खरनिफ्राय हिनजावनि न'खरनिफ्राय ओ बादा दङब्ला बे हिनजावा गावनो ओ फै हौवाजों फैफानायखौ नुनो मोनो बेयावहाय गुबुन रावबो दोनबोनाय नुनो मोना आरो बेबायदिनो जेब्लानो फैगोन ओ बै दिनखालिनो। गामिनि बयबो लोगो नांनानै ओ दसे समनि गेजेरावनो ओ हिन्जाव गोदानखौ अनला देहोनानै ओ अनला देहोनानै आरो बेवहाय दाउला मासे आरो दाउजो मासे होनानै ओ बे अनला ओंख्रि खुरनाय बा हाथासुनि हाबा ओ बे हाथासिनि हाबाखौ दसे समनि गेजेरावनो खुंनानै फोजोबनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां।
एह बिदिब्ला जों इयुन समाव सावरायनो हासिगोन खोमा बे आयदानिसिम।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।